हेलौ
औ औ औ खोनाबाय मोजाङै खोनादों
औ औ मोजां खोनादों आंबो अ अब्ला जोंहा मोनसे टपिक ला नि सायाव लायरायनो हागोन दा नोंथां
औ मा थपिक गोसोखांदों नोंथाङालाय
अ आङो बिदिनो गेलेनायनि गेलेनायनि सायाव लायरायनो सानदों नोंथां खोनादों दा नोंथां हेल' हेल' हेलौ नोंथां हेल' हेल' नोंथां हेल' हेल' नोंथां